ओह खुलुमबाय नोंथां ओह गोजोन गोजोन मोनाबिलि ओह ओह नोंथांनो कल हरनायनि जाहोनानो जाहैबाय ओह नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव नोंथांखौ आं ओ नोंथांजों सावरायनो होननानै आं नोंथांखौ कल खालामदोंमोन।
औ औ
ओह नोंथाङा सम दङब्ला सावरायजागोन नामा नोंथां?
औ औ दङ दङ नोंथां सावरायजागोन
अ अब्ला आयदायानो जाहैबाय ओ जोंनि दोरोङारि जानाय लोंनाय। ओ जोंनि बर'फोरा गोदो गोदायनिफ्राय मा मा जाबोदों मा बोरै थाबोदों बा मा मा खालामनानै जों जिउ राहा खुंबोदों जानाय लोंनाय बेफोरखौ लानानै नोंथाङा एसे फोरमायना होनानै हागोन नामा औ दे
औ दोरोङारि बर'फोरनि ओंख्रि होनना बुङोब्ला नोंथां गोबां बर' दङ नाथाय मोननैसोनि गेजे नोंथांनो एसे सावरायहरनोसै गिबियाव जों बुङो बुंनो थाङोब्ला खारै मैगं खारै ओंख्रि लोगोसेयैनो दङ जोंहा गोखा गोखै
औ औ
बिब्दिनो आरो गोबां बायदि बायदि हाग्रानि मैगं थाइगं दंबावो लोगोसेनो आं बुंनो थांगोनदि स्पिसियेलि बांसिन मोजांसिनै बुंनो थाङोब्ला आंङो दोरोङारि मेगं मैगं होनना बुंनो थाङोब्ला आं दा नों थांनि सिगाङाव गुबुन गुबुनखो आङो फोरमायला नोंथांनि सिगाङाव आङो अनला ओंख्रिनि सायावनो एसे फोरमायहरनोसै नोमा अनला ओंख्रिनि सायावनो नारजि ओंख्रिफोरखौथ' बुंथ'लिया नारजि ओंख्रिखौबो गोबाङानो जादोंमोन गोबाङैनो जोंनि बर'फोरा गोदोनिफ्रायनो दाबो जागासिनो दङ थिग बिब्दिनो आङो अनला ओंख्रिखो बिथा खालामनानै बुंनोसै नोंथां
औ औ जागोन
अनला ओंख्रि होनना बुङो जोंहा गोदोनिफ्रायनो जों बर' हारिखौनो होनना बुंनांगोन जों बर' हारियानो जों बर'फ्रानो आजै आजौ मथियि समनिफ्रायनो फैफादो होनना बुंनांगोन बे अनला ओंख्रि बे अनला ओंख्रिया दिनैसिम सोलिगासिनो दङ। बे अनला ओंख्रिखौ बे अन नला ओंख्रियानो जोंनि जि आइ टेक मोननायबो मोनसे ओंख्रि जाय ओंख्रि खौ माने जि आइ टिक होनाय लोगो लोगो बेखौ गुबुना गावनि होननानै बुंना बुंना लानो हाया। थिक बिदिनो बे जि आइ मोननाय लोगो लोगो बे अनला ओंख्रिया जोंनि थाखाय अरायथा जानानै थाबाय
औ औ
बे अनला ओंख्रि सों संनायनि मेन दाहाफोरखौ आं नोंथांनो एसे फोरमायहरनोसै जोंनिथिंजाय माबायदि सङो अनला ओंख्रि माने अनलायाथ' बांसिन खारैसो जाखायो नङा होनोमबा खारदै बेखौ खारदै संनाय जायो। बांसिनै ना आरो दाउ बेदर बायदिफोरजों संनाय जायो गो बाङानो गोबां बायदि थावनाय रोखोमै संनानै जायो। आं साबसिन माखौ मोनो जोंनि लकेल दाउजों अनला ओंख्रिखौनो साबसिन मोनो। बे संनायनि रोखोमा जाहैबाय जों गिबियावनो जा माइरंजों संगोन माइब्रा माइब्रा माइरंखौ माइ मा माइब्रा माइरंनि अनगायै जाखिनि माइरं दं बे माइरंफोरखौनो सोमजायो
औ औ
सोमनायनिबो मेन कारना बेनो जों सोमनानै दान्दिसे सम सोमनानै दोनोब्ला देयो देनायाव जेन गुरै जायो। मोजां जायो थिग बिब्दिनो आवगाय आवगायनो सोमनानै बेखौ देनाय जायो।
औ औ
देनायनि उनाव जों बेखौ दै सारायाव जिखिनि नांगौ जा खिनि नांगौ मानसि हिसाबै बेयाव दै होनाय जायो दैजों लोगोसे बेवहाय दैजों लोगोसे बेवहाय खारै होनाय जायो खारैबो एसे होखानाय जायो।
औ औ।
जोंनिथिं बनायनाय मथे खारैबो होनानाय जायो लोगोसेनो जेब्ला जेब्ला दैया गोदौगोन अब्ला बे अनला ओंख्रिखौ जाय संग्रा बे संगिरिया बेखौ आखाइजों फ्रि फ्रि गारनानै होनाय जायो आखाइजों फ्रि फ्रि गारना हानानै बेखौ बिदि सारनानै होनाय जायो लोगोसेनो बे लुद्राखा जानो गिनानै बा गथा ज जानो गि सापकास जों ओरैनो पकास होनना बुङो सानजारि हिसाबै बेखौ माने सानाबोनाय जायो आरो जेन बियो गेब्लेनानै मिहि मोजां जायो थिग बिबदि खालामो लोगोसेनो बेजों लोगोसे जाय दाउजों सङोबा दाउखौ बिनि आवगाय आवगायनो गुबुन सारायफोराव एवफ्रामनानै मस्ला मस्लि होना लानानै एसे दाउफोरखौ फोमोनखांना लानाय जायो आरो । दा नायानो जा नाबाबो नों मोजां एवफ्रामफा लानाय जायो। बा साम'आनो जा साम'खौबो गोबाङानो सम'जों अनला खारै जानाय खोनादों आंबो मोनजादों
औ औ
थिग बिबदिनो दाउ दाउखौबो थिग बिदिनो लकेल दाउखौ मोजां एवफ्रामना लानानै जेब्ला जेब्ला ओंख्रिया गेजेर नाङा मोनां मोनोनां जागोन अब्ला बे समावनो बे दाउ बेदरखौ होनाय जायो होनायनि उनाव खोब बेसि खमसे खम आधा घन्टा हबाबो थामजि मिनिट सिंनाव बै ओंख्रिया अनला ओंख्रिया रेडि जायो आरो थामजि मिनिटसोनि उनाव बेखौ बानायखांनायनि उनाव रेदि जाहैयो। रेदि जानाय उनाव जोङो थामजि मिनिटसोनि उनाव बेखौ जोङो जानो हायो आरो थिग जोङो दाउ एवफ्रामनायावनो दाउ बेदर जा होगोन बे एवफ्रामनायावनो जोङो संख्रि बानलु मस्ला मस्लि जि जा एसे नांगौ बेखिनिखौ जेसेां नांगौ गावबा गाव होना लानो जायो आरो स्वादनि थाखाय टेस्टनि थाखाय बिदि होननानै बनायनाय जायो गोबाङानो हालददि बनाय नुदों आं एसे एनै कालार खालामनो थाखाय ओंख्रिखौ बिदिनो आरो आरो जोसा जोसां जोसाखौ देयोब्ला साबसिन मोजांसिन जायो आरो खारन जोसां जोसा माइरङा जाहबाय मोनसे सेन दङ नालाय खन्थ सेननि थाखाय मोजांसिन जायो आरो अनला फोर आरोनि खाथायायाव बुङोब्लाबो बिनो नारजियाबो जोंनि बर'फोरनि एंगारनो हायै मोनसे मैगं जाय मैगङआो जोंनि थाखाय जि आइटेक मोननो हादों जेराव जों बर'फोरनि हटेल जेराव जा हटेल थाङो बेयावनो बेखौ मोनगोन थिग बिदिनो न'खर न'खर जोंो गेजेर गेजेर लानाय जायो आथिखालनि आथिखालनि इयुन जोलफोरा जायोन जाया बेखौ आं बुंनो थांला न हाथाय आं जानो मोजां मोनो आंबो जायो आरो जोंाबो माजे माजे गेजेर गेजेर जानाय जायो अमा बेदरफोरजों गुबुन गुबुनफोरजों जानाय जाया अमा बेदरजों बांसिनै जानाय जायो आरो नारजि ओंख्रिखौ थिग बिब्दिनो आङ नोंथांनो जानाय आयदानि सायाव एसे बुंसलिना बेखिनिखौो नोंथांनो फोरमायबरानो जाबाय बुंब थ' गोबां गोलाव जायो आरो नोंथांनि ओनसोलाव माबादियै मा रोखोमै संनानै मानसिफोरा थावनाय मोनो थावनाय लायो बेखौ नोंथाङा एसे फोरमायहरनो हागोन ना
औ नोंथां ओंख्रि होनोब जोंनि दोरोङारि मैगं होनोब्ला जोङो अनला ओंख्रि थाबाय अनला बिब्दिनो नाफाम नारजि बेफोरबायदि गोबां ओंख्रि दङ
अ औ
जायखौ जोङो जायो बेनिफ्राय जोंनि बांसिन मैगंफोरानो जाहैबाय जोङो मिथिंगानिफ्राय मोननाय जाय मैगंफोरा जोंनि देहानि थाखाय मोजां जेरै मानिमुनि सिंग्रि मिेखि बेफोरबायदि बिदिनो धरं फुल
उम
बेफोरो जोंनि मोनसे देहानि थाखाय मोजां बा बेफोरो मोनसे मेडिसिन होननानै जोङो बुंनांगोन औ मुलि जाथि होननानै बुंनांगोन बेनिफ्राय जोङो जानाय लोंनाय होनोब्ला जोङो जेरै अनला नोंथाङा बुंबाय अनलाजों दाउ अनलाजों दाउ सबायजों साम' बा सरलें सरलेंजों सेंना बेफोरबायदि गोबां जानाय जायो आरो बेनिफ्राय मैगं होननोबा जोङो बांसिनानो जोङो मैगंफोरखौ आबादबो मावो जेरै लाइ मैगं लाफा मैगं मुला बेफोरखौ जोङो मावो मावनानै जोङो बे बे फोरनिफ्राय बेफोरखौ फाननानै जोङो रांबो - लानो हायो बा जोङो बेफोरनिफ्राय रांबो आरजिनो हायो बेनिफ्राय जोङो दानिया नायनो थाङोब्ला नोंथां गोदो जेरैबायदि जोङो आबाद बा मैगं थाइगंफोरखौ जोङो गायबोयोमोन। जोङो मोसौनि खिफोरजों बा जोंनि ला टाइम्फौ बायदिसिना बेफोरजों जोङो आबादखौ मावबोयोमोन। नाथाय जोङो दा बुंनो नांगोन जे जोंनि जौगालु मुगायाव बा जोंनि बे जेनेरेसनाव बांसिनानो आबादखौ जोङो
बासाय
रासायनारि हासार बाहायनानै जोङो गायनाय नुनो मोनो। आरो जोङो साननै सानथामनि गेजेरावनो जोङो बेफोरखौ फाननो हानाय बा जोंनि मुलाम्फानि थाखाय जोङो सुबुंफोरा बेफोरखौ मुलि मुलि बाहायनानै जोङो बेफोरखौ साननै सानथामावनो जोङो जा जाय मैगंफोरा हाबथासे हाबथानैयाव देरनानै जोङो जायोमोन बेफोरखौ जोङो मुलि बाहायनानै साननै सानथामावनो जोङो बेफोरखौ हानानै बाजारफोराव फानहैयो।
औ नोंथां बेनि औ बेखायनो बेनिखायनो बेफोरखौ जानानै गोबाङानो बेराम आजारा आथिखालाव गोबां जान हमदों नोंथां।
औ औ बेनिफ्राय जोङो बेफोरखौ जानानै बेराम आजार जायो। आरो जोङो जेसेबांखि जौगायाखै मानो जोङो जोङो बेफोरखौ खौ जानानै गोबां सिनाय मोनै बेराम सोमजिबाय दोङो दा हायोब्ला जोङो बेफोरखौ बेफोरनिफ्राय गोजानाव थानो नांगौ आरो रासायनारि आबाद मावनाय बा हासारफोरखौ जोङो मुलिफोरखौ बाहायालासेनो जोङो जोंनि
गोबोरखि
मोननाय बा गोबोरखि बेफोरबायदिनो लाथा एम्फौनि खि बायदिसिना बाहायनानै जोङो बेफोरखौ बाहायोब्ला साबसिन जायो मैगं थाइगंफोरनि गेजेराव जोङो दा बांसिनानो जोङो
औ
मोजां होननो थाङोब्ला जोङो जेरै थरं फुल मानि मुनि बेफोरखौ जोङो आबाद मावालासिनोबा जोङो दुब्लि फोथारफोराव जोङो हानानै जोङो औ खिफि फेनदों बेफोरबायदिनो जोङो माइसुन्द्रि बे फोरखौ जोङो औ बेफोरखौ जोङो हानानै जोङो। ओ जायो जायोब्ला जोंनि देहाया बेफोरो मोजांसिन जायो। आरो मोनसे मैगं होनगोन आङो ओ बे मैग मैगङानो जाहैबाय जोंनिया ओथास' मैगं
औ औ
थास' मैगं जायखौ जोङो ओ आथिंनिफ्राय लानानै जोङो हर'सिम जाजायो होनजायो ओ जाय औ बिलाइसिम जाजायो माने थास' आथिंखौबो जोङो जाजायो थास' थास'नि बिबार थास'नि बिलाइ थास'नि बुगा बेफोरखौबो जाजायो औ बेफोरखौ जायोब्ला आरो जोंनि देहाफोराव जै आइरननि गोनांथि बेफोरो एसे मोजांसिन जायो आरो जोंनि देहायाव बेफोरो जोंनि ओ गोबां हेल्पफुल होनजागोन जोङो
औ औ
गोबां गोनां जानाय ओ जोंनि देहायाव गोबां जानाय भिटामिनफोरखौ बेफोरो जोङो मोननो हायो
औ औ
बेफोरबायदिनो जोङो ओ नोंथाङा बुंनाय बायदि जोङो खारै मैगं होननाया ओ खारै होनोब्ला जोङो ओ आं एसे खारैनि बागै फोरमायनो सानगोन खारैखौ जोङो गिबियाव ओ थालिर बिफां थालिर बि बिफांखौ जोङो दानस'नानै बा गाज ज्रि जानाय थालिरफोरखौ जोङो लाबोनानै ओ जिरनानै जोङो गिबियावनो फोरानो फोरानखांनायनि उनाव जोङो बेफोरखौ ओ अरजों सावो जे थिया जोङो ओ सावजानाय जायो बेखौ अरजों सावो अरजों सावनानै जाय बेफोरनिफ्राय ओंखारनाय हांगार बेफोरखौ जोङो सालिख'नानै जोङो मोनसे ओ थेमा बा थेमा बा ओ मोनसे माबायाव जमा खालामनानै जोङो बेनिफ्राय ओ दै लुना होयो बेयाव